हेल' नोंथां मा खालामदों?
औ जाखांबाय नामा?
जाखांबाय जानायालाय। ओंख्रिया नारजिजों अमा बेदरसो मोनलै
अ।
उम नों नों जाबाय?
औ आंबो जाखांबाय जोंना माबासोमोन। आलु आलुजों सयाबिन ओंख्रि ओमफ्रायो बानलु बाथोनसोमोन जोंना औ नोंथां होमबा दिनै माने आं नोंथांजों माने मोनसे टपिकआव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो
औ
ओ माने बिदिनो बर'फोरनि ओंख्रि संनायनि बागै मा मा ओंख्रि संङो जेनेबा मारै सङो बेफोर बेफोरनि बागै आं नोंथाजों एसे दिनै फोर सावरायलायनो सानदों आरो ना
औ।
होमबा नोंथाङा आंनो जेनेबा नार्जि अमाखौ मारै सङो बेखौ खिन्थानो हागो हागोन नामा?
आदसा नारजि नारजि अमा आरोना?
औ।
नारजियाथ' मोननै रोखोमनि थायो नारजि दोलो ओमफ्राय मा होनोगोन नार्जि बिदि फुदुंनाय नोंथां अबे मोनसेनि फारसे खोनासंनो लुबैदों
गिबियाव नोंथाङा मा होंनो आंनो नार्जि दोलोजों अमा संनायखौ खिथाग्रोदो खोमा।
अ खोनादों बेखौ संनो थाखाय गिबियाव नारजिखौ हराव सोमना दोननांगौ आरो ना हरसे ओमफ्राय अखानायै फुङाव बेखौ बोखांनानै डाइरेक्ट संजासिगोन आरोना
औ
अ बेदरखो संग्रो एवग्रोना लादो एवफ्रामनानै फोमोनदो बेदरखो ओमफ्राय बेयाव हालदै, मस्ला होनानै हालदैथ' होआबाबो जायो खोमा होलायाबो जायो माने ओमफ्राय बेखौ हालदै बेदर फोमोनखांनानै एसे दै होनानै गोदौ होदो आरो ना बिनि उनाव बे नार्जि सोमना दोननायखो बोखांनानै होदो आरो ओंख्रियाव। बे दै होनायाव ओमफ्राय बिनि उनाव दसे इदिनो दैयाव गोदौ होनानै खा मोनहांसैयाव खारै होना होदो
औ
ओमफ्राय बोखांनानै जादो बिराद गोथाव जायो।
संख्रि, बानलु होनांगौ आरो ना ओमफ्राय
औ औ
औ ओमफाय नारजि बिदैखोलाय मारै सोङो?
नारजि बिदैखौ बेखौ माने सोमग्लयनां गोनांथि गैया आरोना नारजिखो दैयाव डाइरेक्ट बेदरखो संबाय संनानै दै होनानै एस से गोदौ होदो ओमफाय नारजिखोदो आरो सिफ्लेना होदो गोरानैनो ओमफाय बोखांना जाजासि बेबो मोनबाथाय उम जानायाव बेबो बिराद गोथाव जायो।
औ ओमबा नोंथांमोना माने न'आव जाबाय थायो आरो ना नारजि दोलो बायदिख'
जायो जानायालाय सानफ्रामबोथ' जाया। ना माने जेनेब्ला मासाव खनसे बेफोरबायदि अ मा नोंथां नोंसा नोंसाबो जायोना?
औ जों जोंहाबो जायो जोंहाबो बिदिनो मासाव खेबनै खेबसे बिदि जानाय जायो आरो ना अमा बेदरजों।
औ
ओअ नोंथाङा माबाफोर सोंनो नामा आंनाव?
हो सोंनो औ नोंथां नों अनला ओंख्रि जाफेरबायना?
औ अनला इंख्रि औ जाबाय अनला इंख्रिआ जोबोरैनो गोथाव जायो।
औ अनला ओंख्रिया मोनबोसे रोखोमनि थायो आरो माबायदि सङो बेखौ?
औ अनला इंख्रि संनायनि औ दे होमबा अनला इंख्रि संनाय नि नेमफोराथ' माने मानसि लायै मानसि गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो आरोना अनलाया माने बिदिनो अनलाखौ गोबां मैगंजोंनो जायोज जेरै अनलाखौ मोदु बिबारजों जायो ए मुलाजों जायो खबि जों जायो। आरो लायफ फोरजोंबो जायो आरो गि बांसिनानो अनलाखौ दाउजों जायो आरो लकेल दाउ। जों माने अनला संनायनि कायदा खादबफोराबो गुबुन गुबुन माने अनलाखौ गिबियावहाय जों संनो थाख खाय माइरं लाग्रोनांगोन आरो माइरंखौ माने बिदिनो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन जों ए दैयाव सोमखांनानै जेब्ला माइरं आ गुरै जायो अब्ला बेखौहाय माने जों वाल होनोना बर'फोरा बेखौ बेयाव माने देग्लिनानै गुन्दै बादि दोगोन खामनानै लानांगौ। ओमफाय जेब्ला बे अनलाया दोगोन जाखाङो अब्ला माने बे जाबाय आरो आरो जेनेबा दाउ दाउजों सङोब्ला गिबियाव दाउखौहाय बे एवग्रोनानै लाग्रोबबाय दाउ बेदरखौ बिनि उनाव जेब्ला दाउ बे दरा मोनफ्रामो एसे खावसे मोननाय बायदि जायो आरो अब्ला मान बो खांग्रोसिगोन ओमफ्राय उनाव अनलाखौहाय संसिगोन दै होनानै आरो खारै होसिगोन बिदिनो अनलाया जेब्ला मोनो अब्लाबाव दाउखौ होदेरनानै संसिगोन आरो जोबोरैनो गोथाव जायो अनला दाउ होनोब्ला अनला सं अनलाया गासैजोंबो माने जायजों स सङा मानोे गोथाव जाजोबो आरोना जेरै लाइजों अनला संबाबो गोथाव जायो। मुलाजों अनला संबाबो गोथाव जायो। अनलाया बर'फोरनि माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो जाबोनाय मोन से माने नेरसोनथियारि ओंख्रि आरो जोबोरैनो गोथाव। होमबा नोंथांमोना अनला जाया नामा माने न'आव?
नाथाय माने नोंथांनिफ्राय खोनासंनो लुबैदोंमोन आरो।
औ जायो औ होनब्ला नों थाङा आंनो जेनेबा सबाइ ओंख्रिफोरनि बागै सबाइ ओंख्रिखौ मारै सङो मा मा जों जायो सबबाय ओंख्रिया माबायदि जानो बेनि बागै एसे खिथानो हागोन ना?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां। सबाय सबाय ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियाव सबाइखौ उनग्रोना लानांगौ आरो माने एसे मिहि मिहि खालामना लानांगौ। मानो होनोबा सबाया गथा गथायै जाबा बारा टेस्ट फैया माने
औ।
ओंखायनो गिबियाव बेखो उग्रोनांगौ आरो गोबा गोबा जेनेबा सिफ्लायना लानांगौ एसे बांद्राय गेब्लेहोनाङा गथा गथायैनो दोननांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ दैजों सुनानै माने सोमनानै दोननांगौ आरो दसे एसे बुगानायनि
औ।
ओमफ्राय बोखांना लादो बिनि उनाव साराय जान्दो सारायाव एसे एवफ्रामदो बेखौ सबायखौ आरो माने सबायखौ एवफ्रामनानै नों बेयाव गोबां रोखोमनि जानो हायो माने
औ।
बेयाव ओ सबायजों दाउ सबायजों साम' बिदिनो मोन गोबां हायो आरो सबायजों ना बेफोरबायदि
औ।
बांसिनानो माने सबाइखौ खारै जाबा गोथावसिन जायो आरोना।
होमबा माने सबायखौ गोबां बेदर बायदिसिना जों जानो हायो आरोना। होमबा सबायखौ माने मानि माबोरै गायो जेनेबा सबाय गायनायनि आदबा
सबायखौ ओ मेसें बोथोराव फोनाय जायो। जेब्ला माइ बोखांखाङो माने दुब्लिनि माइखौ हाखांनानै लांदां जायो दुब्लियाव अब्ला बेखौ एसे एवनानै फोना होबानो आरामसे रजयो आरोना
औ औ।
सबाय दंफाङा दंफां माने सबायनि माबाया आरो लाइफाङा फिसा फिसा जायो बारा गिदिर जाया बेखौ फोना दोनसिगोन बिनि उनाव फिथाइ थायोबा, फिथाइया रायोबा दैज्लां जानायनि सिगां बोखांहोनाय जायो आरो ना दुब्लिनिफ्राय।
ओ।
ओमफ्राय बेखौ मारा होनानै बिनि सबायनि बेगरखो बुथुमना लानाय जायो। बे-बे बेगरखो दोनथुमनाय जायो आरोना जानो थाखाय, मेसें दैज्लां बोथोराव जानो थाखाय बा फाननो थाखाय। बेफोरबादि।
होमबा नोंथांमोनथिं माने सबायनि बिदिनो आबाद बेराद खालामो नामा?
औ जोंनिथिं बुहुद बुहुद सबाइनि आबाद मावनाय जायो बिथिंजाय।
अह। नोंथाङा माबाफोर मि थिनो लुबैदों नामा?
मोनथिनोथ' दं गोबांनो।
औ।
ओ।
हेल' नोंथां? औ दे होनबा नोंथाङा आंनाव बिदिनो माबाफोरनि बागै सोंनो हागोन इदिनो मा ओंख्रि जायो जेनेबा बेफोरनि बागै। मा ओंख्रिया गोथाव?
होमबा नोंथांनाव आं माबानि बागै सोंसै, बिदिनो दालि दालि माने संनायनि बागै खिथानो हागोन नामा नोंथाङा दालि ओंख्रिनि बागै?
औ खोनथानो हागोन। दे सों औ सों दे।
माने होमबा दालि ओंख्रिखौ बांसिन माने मा समाव जायो जेनेबा दालिखौ बिदिनो मारै सङो आरो दालिया मा मा रोखोमनि दं, बेनि बागै एसे खिथाहरलाय नोंथां?
दालिया आं मोनथिनायाव माने दालिया मोननै रोखोमनि दं आरो ना। फिसाजाद ओमफाय गिदिरजाद। नामखौ मिथिया मा होनो। दालिखौ संनो थाखाय दालिखौ मोजाङैनो सिगाङाव सुग्रोना लानांगौ आरो ना मानो होनबा दालि होब माबायाव फेक्टरिफोराव बानायनायाव एसे केमिकेल होनाय जायो एयाव। खालार होयोना बेखौ खारहोनो थाखाय गिबियाव मोजां सुना लानांगौ।
औ।
ओमफाय बिनि उनाव दालिखौबो मोननै रोखोम जानो हायो आरोना। थावजों एवनानै संनानै ओमफाय रुनानै।
औ।
सिगाङाव आङो रुनायखौ खोनथागोरनोसै।
औ दे।
माबा रुनायखौ सिगाङाव दै फुदुंगोरदो। बिनि उनाव दालिखो सुखांनानै दै दै फुदुंनायाव होदो। दायरेगैनो। ओमफाय बिनि उनाव सामब्राम, बानल, हालदै, मस्ला होनानै डाइरेक्ट इदिनो रुबानो जाजासिगोन आरो इयो। ओमफाय थावजों संनाया
गिबियाव थावखौ जानगोरदो ओमफ्राय बिनि उनाव सामब्राम बानलु होनानै संगोरदो बेखौ बिनि उनाव दालिखौ सुखांनानै होनानै एसे एवदो बेयाव दालिखौ खोबहाबना होनानै उनाव एसे मोनबाथाय हालदै मस्ला होनानै हालदै संख्रि होनानै आरो माने बेखौ एसे एवदो दालिया जेब्ला मोनो एसे बुगायो अब्ला बेयाव दै होनानै दसे खोबहाबना होनांगौ जेब्ला दालिया दैजों दै होखांनानै रुयो अब्ला सागंजों साना होनांगौ आरो
उम
आलुबो होनोबा होनो हायोमोन
औ नोंथां ओमबा दे होनबा ना दोनथसै खोमाना?
औ जागोन दे।
औ
दे नोंथां।